हेलौ
खोनादों ना।
हेलौ
खोनादों ना।
खानादों।
उह जों दायो। दोरोङारि बर'नि दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै रायलायनो सान्दों।
उह दे बिदिब्ला नोंथां जागायदो।
दे। नोंथाङा बर'फोरनि मा मा दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै मिथियो
उह आंनि मिथिनायखौ मिथिनायावहाय ओ जेरै थाखोमा खेला गेलेनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोनाय सोरखि ओमफ्रायो गर गेलेनाय गिला गेलेनाय आरो आद दिग-दिगा हाखर-खिखर। बेफोरखौनो आं मिथियो नोंथां गोदोनिफ्राय गेलेबोनाय खेलाफोरा बेखिनियानो नोंथाङा आरो बेनि अनगायै माबाफोर गेलेनायखौ मिथियो नामा?
ओरैनोथ जों बेफोर खेलाखौ गोदो उन्दैयाव गेलेदोंमोन
औ नोंथां
ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय होसोलायनाय गेलेनाय, थाखोमालायनाय गेलेनाय, बिदिनो आरो गोबां खेलाफोरखौ मिथियो आं दायो नोंथांनि सिगाङाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनायनि बागै सुंदयै फोरमायनो सानदों
दे नोंथां फोरमायनो हागोन
औ ओंखाम ओंख्रिखौथ जोंङो माने उन्दै समाव हौवासा हिनजावसा ज लोगो जानानै माने मोनसे संसार जानायनि खान्थि बायदि गेलेयो बे ओंखाम ओंख्रियाव गेलेनायाव माने ओंखाम ओंख्रि संलायलायनाय नखर, गथ- गथाइ माने मोनसे ओ नखरनि सोद्रोमाफोर थायो आरोना बे गेलेनायाव। बेबायदिनो आलासि जा लायनाय
औ
जेरै जोंङो गेदेरफोरा माबायदि संसार जायो बेबायदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावबो बेबायदि गेलेनाय जायो आरो।
औ
मोनसे मुजि हाब नाय थाय-दंङ आरो बे गेलेनायाव। बिराद गोजोननाय मोनो बेनि अनगायैबो हाखर खिखर खेलाखौ ओरैबायदि गेलेयो माने ओ सानै सुबुंजों गेलेनाय जायो बेखौ
औ
ओ जिनैथा हाखर खुरनानै बे हाखरफोराव जोंङो मिस्थां फिथाइ बिदिनो इन्दि फिथाइ बेफोरखौनो जोंङो बुथुमनानै माने हाखराव राननानै गेलेनाय जायो आरो। बेबो मोनसे मोजां गेलेनाय आरो माने रंजानाय मोनो बेफोरबायदिखौ गेलेनानै। आरो देहायारि मुलाम्फ खाबु मोननो हायो नोंथाङाबो गोदोनि दोरोंङारि गेलेनायनि बागै माबाफोर मिथियो नामा?
आंथ बे सोरखि खेला गेलेनायावाहाय बेवहाय जेरै बिमा थालायनाय सोरखि बेफोरबायदि बेफोरबायदि गे-गेलेनायखौ गेलेयोमोन नालाय ओ बेयावहाय ओ खोन्थानि आंङो बेयाव बिमा थालायनाय होननानै बुंङोबा बेवहाय बिमा ओ आरो माखासे फिसाफोर माने सासे बिमा जानानै माखासे गोबां फिसाफोर ओ खौ लानानै गेलेनाय जायो आरो बेवहाय माने सासे बिमायाहाय ओ गावनि फिसाखौ माबायदि माने ओ प्रटेक्ट खालामनांगौ बिनि बेखौ माने खि दिन्थिनानै दिन्थिनाय जायोमोन आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंहाय।
आरो बेनि अनगायै
आरो बेनि अनगायै बिदो गर गेलेनाय गर खौ जोंङो इन्दि फिथाइ नङाबा अन्थाइ नङाबा गुबुन बिदिनो माने फिथाइफोरखौ लानानै गेलेनाय जायोमोन आरो
अ गोदोनि समावथ बेफोरखौ जोङो जायगायावनो मोननो हायोमोन ना?
औ जायगायावनो मोननो हायोमोन। आरो नों नोंथांनि बायदिब्ला बेफोर गेलेनायखौ गोदोनि समावल गेलेयोमोन ना आथिखालावबो गेलेयो नों
ओरैनोथ जों नुनो मोननायाव बेफोर खौ जों गोदो बांसिन गेलेयोमोन आथिखालाव नैबे गोनोखो मुगायाव जों गोबां खम गेलेनायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा आथिखालनि गथफोरा माने दानि गोनोखोआरि मुगाजों खारफाबाय एबा बिसोर आरो सोलायफानो हमबाय आरो बांसिन जों दा गथफोरखौ मबाइलावनो थानाय नुनो मोनो एबा बिसोरो मबाइलाव गेम गेलेनाय बिदिनो भिडिअफोर नायनाय बेफोरजोंनो माने बिसोरो आथिखालाव गोजोननायखौ लायो आरो
अ बेफोर बेफोर खेलाफोरखौ गेलेयैनि जाउनावहाय आथिखालाव माबाफोर खहा जादों जानायखौ नोंथाङा नुदों नामा? आरो माबायदि खहा जादों होननानै नोंथाङ सानो?
खहाखौथ खहा होननानै बुङोबा जेनेबा आथिखालनि गथफ्रा बांद्राय मबाइलाव सम होनायनि थाखाय बिसोरनि माने मेगननि नुनाय गोहोआ खम जालांदों। बेबायदिनो देहायारि देहायारिबो खहा जादों माने गोदोनि समाव बेफोरखौ गेलेनानै जों गोसोआरि मेलेमारि माने मुलाम्फाखौ मोननो हायोमोन। आथिखालाव बेफोरखौ जों बांद्रा ओमफ्राय नुनो मोना बांसिन जोङो खहा जानायखौसो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ नोंथां मानो होनना बुोबा जोंना बेफोरबायदि बायजोआव गेलेनाय जेरै हाखर खिखर आरो थाखोमालायनाय बिमा थानाय आदि दिगा बेफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों रंजानायबो मोनो लोगोसे जोंनि देहायारि देहायारि सावस्रिफ्राबो मोजाङै थायो जोंना बेयावहाय मोनसे एक्सारसाइस बायदि जायोमोन नालाय नोंथां बेनिखायनो औ। जोङो बेफोरखौ गेलेयैनि जाउनावहाय माने जों दायो गोबांथार गेमफोर फैबाय जेरै जों मबाइलावनो गेलेनो हायो मबाइलाव जोंनि बा खालि आखाइजोंल थुनानै जोङो गेमखौ गेलेनो हायो नाथाय गोदोनि समावहाय गासिबो जोंनि देहायारि अंगफोरा माने एक्सारसाइस मोनोमोन आरो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजोंहाय बेनिखायनो खहाखौ थ जादों होननानै जों बुंनो हागोन
औ बेनिफ्राय दा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरबायदि गेलेनायखौ गेलेयोना गेलेला?
ओ औ जोंनि ओनसोलाव आं दाबो नुयो खायफा गथफोरा ओंखाम ओंख्रि गेलेयो गर गेले गरखौबो गेलेयो थाखोमानायखौबो सम सम गेलेयो नाथाय जोबोद खम नुलांबाय आरो
औ
आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव बेफोरखौ गेलेयोना गेलेला?
जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव फ्राय खमखौनो नुनो मोनो। मानो होनोबा नखर नखर बयहाबो मबाइल बाहायसै ना बेनिखायनो माने खम नुनो मोनसै आरो
औ बेफोर गासैबो बिरोंदामिन जौगानायनि थाखायनो जादों होननानै जों बुंनो हायो। नङा होमबा नोंथाङ औ
बिदिबा नोंथाङा बेफोरबायदि दोरोङारि गेलेनायखौ लाबोफिननो थाखाय माबाफोर राहा नुहरदों नामा?
आथिखालाव बेफोरबायदि दोरोङारि गेलेनायखौ लाबोफिननायखौथ लाबोफिननायखौथ आं बुंनो हाया नाथायबा बेफोर गेलेनायखौ जोङो गेले गेलेयोब्ला जोंनि देहायारि मुलाम्फा मोननायजों लोगोसे जोंनि मेलेम सावस्रि गासैबो माने गासैबो बिथिङावनो जोङो मदद मोनगोन आरो आरो बेफोरखौ जोङो आथिखालाव बेफोरखौथ गेलेनायाथ गेलेला थेवबो जोङो जोंनि गेलेनायनि सोमोन्दै गेलेनाय गोदोनि गेलेनायनि सोमोन्दै जोङो रिसार्च खालामोबा नायबिजिरनानै बेफोरखौ लिरनानै दोनोब्ला जोंनि इयुन जोलैफोरा बेफोरनि बागै माने फरायनानै मिथिनो मोनगोन आरो इयुनावहाय बेफोर बेफोरनि मुलाम्फाखौ मिथिनो थिनानै बिसोरो माने बेफोर गेलेनायखौ जागायनोबो हायो आरोखि।
औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे बुं। नोंथाङाबो माबा फोर सोंथि सोंनो हागोन दे आंनियाव।
ओ नोंथाङा आदि दिगा गेलेनायनि सोमोन्दै मिथियो नामा माबायदि गेलेयो बेखौ?
अ आदि दिगाखौथ' आं खोनादोंसो माने जों बे फोरखौ गेलेबोनाय जाया खै आरो।
औ बे जों थाखो औ औ बे जों थाख खोमालायनायदि गेलेयो होननानै बुङोना बेवहाय ओ बेखौहाय जोङो मोनसे ओ ज'मा जानानै गेलेयोना बेवहाय ओ सासेया जानानै जों माखासेया थाखोमा जोबनानै बेखौ ना-नागिरनाय बेबायदि गेलेयोमोन आरो जोंनिथिं।
अ आदि दिगा गेलेनायखौ ना?
नङा नङा बै थाखोमालायनाय गेलेनायखौ होनदों आं नोंथां।
अ बेथ' बिराद मुजिहाबनाय जायो।
औ बेनि गेजेरजों खारनांगौबो जायोमोन बेयावहाय जोंना देहाया गोबां ओम मोनसे माबा एक्सारसाइस एनारजि एनारजिटिक जायोमोन आरो बे समाव माने जोङो खारनानै गुबुन सासेखौ नागिरहैनांगौमोन आरो बेयाव दाक्का जालाय लायनायबो जायोमोन ना नोंथां।
बिराद रंजानाय मोनोमोन आरो गोदोनि
औ माने बै फोर समावहाय ओ गथ'फोरा माने ज'मा ज'मा गेलेनायनि गेजेरजों गामि गंसेयाव जेसेबांखिनि गथ'फोर ज'मा ओ दङ बिसोरो ज' जानानै ओ गेलेयोमोन आरो गेलेनायनि गेजेरजों गोबां रंजानाय मोनोमोन आरो। आथिखालावथ' बयबो गाव गावनि न'आवनो थानानै मबेलजों दिन थाङो बा गुबुन गेलेनाय बांसिन फ्राय गेलेये-गेलेये-याखौनो होननानै बुंनो हायो आरो जोङो।
आथिखालाव ओरैनो गेलेयो होननानै बुङोबा जों गुबुन माने गुबुन हादोरनि खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो आरो जेरै फुटबल, क्रिकेट बेफोरखौ जों गेलेनाय नुनो मोनो। जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो दा बेफोर गोसा सारनो हमबाय आरो।
औ बेबो जोंनि मोजांनि बाथ्रा माने फुटबलाबोथ' जोंनि देहायारि सावस्रिखौ मोजाङै लाखियो बेनि गेलेनायनि गेजेरजों बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ खौ दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां बेयावनो?
औ दे नोंथां गोजोनथों थों
गोजोन्थों।